खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां बुंलाय।
नोंनिखौ एसे फिसा फिसा खोनादों।
ए दे खोनाबाय।
नोंथाङा दायो मा मावगासिनो नोंथां? अ आजिखालि नुथारला माथो जेरावबो बबाव थायो नोंथाङालाय?
आं बिदिनो न'आव थायो मालाबा अबावबा ओरै थांलाय फैलाय।
अ माबाफोर बिजनेस?
बिदिनो फिसा बिजनेसआव दों।
अ ओंखाम जाखांबायना नोंथां?
जाथ'वाखै संगासिनोसो।
अ खबरफोरालाय मारै नोंथां?
खबरा बिदिनो मोजां गाज्रिनि गेजेराव दं आरो
अ बोथोरफ्रालाय मारै नोंथां नोंसोरथिं?
बोथोरा थिगानो माइ गायनो मोजां जादों।
अ नंगौ नामा?
औ नंगौ।
अ नोंथाङा दायो फ्रि ना?
औ फ्रि
अ बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे मा होनो आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा फ्रिबा सावरायनो हागोन ना?
हागोन हागोन।
अ नोंथाङा बिदिब्ला बैसागुनि सोमोन्दै जि हायो
ओ बैसागुनिस सोमोन्दै
औ
हायो हायो।
अ दे बिदिबा बुंलाय?
सागु जोंना बैसागुआ इ इंराजिनि एक फ्रि मासाव जायो। खोनादों एप्रिलनिस जिद' जिद'निफ्राय जायो। एप्रिल मासनि सुइद'न बे जायो जों बैसागु होनोब्ला जों बैसागु फास संक्रान्ति खालि मोसौ थुखैयो।
गोसा रायलायलाय नोंथां गोसाय एसे माबायाव खुगा गुदियाव लानानै मबाइल खौहाय
खोनायाखै
औ खोनादों दे औ
बैसागुनि बैसागुखालि फास्ट संक्रान्ति खालि जोङो मोसौ थुखैयो।
औ
फैनायनि सिगां जों मोसौखौ माला गानहोयो बे मालायाव बाय जेरै जोगोनार थागोन फान्थाव थागोन एनदिनो थाइखा थागोन अनेग बायदिसिना होयो आरो आरो बेखौ गानो खांनानै बेखौ गानोखांनानै दैसायाव लांनानै थुखैयो आरो थुखैना नै जेब्ला जों मोसौ थुखैखाङो अब्ला गावबागाव माबायाव नेम खान्थिफोरखौ फालियो
औ औ औ
ओमफ्राय बिनि उनाव एक थारिख खालि जोङो गेदेरखौ मान होयो उन्दैखौ अनो आ आरो बिदिनो दिनो बैसागु गोदोनि बैसागुआ बेलेग दानि बैसागुआ बेलेग होनजायो दा गोदो गोदाय गोदो गोदायनि बैसागुआ लोंनानै दु जाय भाराबो दु दुब दाब दाब बुलायलायोमोन दानिया आराम रोंबाय आराम ग्रोम ग्रोम मोसायो
औ औ
बैसागुआव बिदिनो अनेक बोथोरजों रिजायनानै सोरबा मेथाइ खननानै मोसायो बिदिनो बैसागुआव बिदिनो न'खरजों न'खर सहाय होलायलायनानै बेदर जायो
औ नंगौ नंगौ नोंथां
ओम बैसागुआव बिदिनो जों बैसागुखौ बोसोराव खेबसे फैयो होननानै अनेक रंजायो बोराय बुरि गथ' गथाइ गासिबो रंजाजोबो आरो
औ नंगौ नंगौ नोंथां
आरो बिदिनो अ-अनेक बैसागुआव जुमाय सङो जेरै माइब्रा माइब्रा माथा माइब्रा माथ था बिदि संङो आरो लोङो मोसायो मोसानानै बिदिनो बैसागुखौ जोङो बर'फ्रा सप्तासे फालियो गोदो गोदायथ' बेसेबांबा दिन फालि होनदोंमोन जोंना दा दानि मदार्न जुगाव सप्तासे
औ औ नंगौ नोंथां
आरो बिदिनो आरो बिदिनो औ खोनादों आरो बिदिनो जोङो गोखा गोखै फास्ट मोसौ थुखै खालि गोखा गोखै जायो न' न'आवहाय
औ
औ ओमफ्रायो
नोंथाङा बैसागुआव जानाय लोंनायनि सो मोन्दै एसे बुर फोरमायनो हागोन नामा? बैसागुआव मा मा जायो मा मा लोङो।
ए बैसागुआव? जेनेबा जों बैसागुआव बिदिनो जुमाय लों
माइब्रा जुमाय लोङो। ओमफ्रायो ओ माइब्रा जुमाय लोङो, ओमफ्रायो बिदिनो माथा लोङो, बि दिनो बेदरफोर बिदिनो सोरबा आलासि लेंंहरनानै दाउला खासि जायो। दाउ बेदद जायो, अमा बेदर जायो। यो।
औ।
ओमफ्रायो बिदिनो बैसागुआव बोसोराव खेबसेल' फैनाय नालाय मोजां खरसाबो बानायो। मोसायो जि मोजां मोजां गाननाय जोमनाय गावनि हारिमुखौ लाखियो। खाम, ज'था दामनानै मोसायो।
औ, खोनादोना नोंथां? बे गोखा गोखैयाव मा मा मैगं खायो आरो माखौ जानाय माजों संनानै जानाय जायो एसे फोरमायना होदो?
ए बियो गोखा गोखैया मा ने एखेबारे माबा थायो बेयाव, आं फारसेनिफ्राय बुंनोसै, बबा थालांनोबो हागौ।
औ दे दे।
ओरै फास्टआव
बुंलांबायल' था दे नोंथाङा।
थाराय ओमफ्राय बिनिफ्राय दिंखिया बिजौ मोनसे ओमफायो जार्मन हाग्रा मोनसे ओमफ्रायो आरो आरो माबा मानो माना मुनिया मोनसे मोनसे मोनसे लाजोबो आरो ओमफ्रायो खुंखा लायो निर सिन लायो ओमफ्रायो अन्थाइ देजाब लायो खेरादाफिनि लायो ओमफ्रायो, ओमफ्रायो बिदिनो सिब्रु एसे थागोन बिदिनो थानानै ओमफ्रायो बुरजा जाबाथाय बिदि खांनानै बुरजा जाबाथाय माने अमा बेदर नङाबा दाउ बेदर बेजों संनानै जायो आरो मोनायावहाय गोथांनो
ओमफ्राय
ओमफ्रायो बियाव जाखांनानै एवजोब्बाय
नङा ओमफ्राय दामनाय देनायालाय मा मा दामनाय जायो बेफोरखौ एसे खोन्थादो
फोरनि दामग्रामफ्रा जेरै खाम थागोन सिफुं थागोन सेरजा थागोन हारमुनियाम थागोन जथा थागोन जाबस्रिं थागोन ओमफ्रायो बिदि बै मा होनोमोनलाय औवाजों बानायनाया गरखा थागोन सिफुंबो थागोन बिदिनो बेजों ज' लोगो नांनानै दानानानै मोनसे मेथाइ खननानै मोसायो आरो बिदिनो गोजाम गोजाम मेथाइ फुं बुंलाय नोंथाङा बैसागुनि सोमोन्दै फंनैसो
बैसाखौथ' बुङोब्ला जोंहा गोदोनिफ्रायनो खुंबोजानाय एबा सोलिबोजाबोबाय थानाय मोनसे बर'नि मा गाहाय आंगो फोरबो नंगौना नङा नोंथां जोंहा बैसागुनि समावहाय बैसाग बैसागुनि गिबियावहाय मा खालामनाय जायो मोसौ बैसागु जायो मोसौ बैसागु समावहाय जोंहा मोसौखौ थुखैनाय जायो मोसौ मोसौखौ जोंहा मान होनाय जायो गिबि बैसागोआव मोसौनो थाखाय जोंहा माखासे मिथिंगानि फ्राय मोननाय मा होनो फिथाइ सामथाइफोर जेरै फान्थाव थाइखा हालदै लाव जोगोनार बायदिफोरखौ हानानै माला सुनाय जायो आरो बे मालाखौ मा मोसौनो गोदोनायाव गानहोनाय जायो ओमफ्राय मा खालामबावो आरो जोंहा मा होनो सारायफोरनि हांगारफोर ओंखाम बेबसिफोरनि हांगारफोरखौ हख'नानै बेखौ मा थाव गोथांजों लगायनानै माने मोसौनावहाय फोथा बायदि फुननाय जायो औवाहा फुंखौ दाननानै
औ नंगौ
सो मा मोसौखौहाय जों थुखैनाय जायो थुखैनाय समावबो जोंहा मा बै मा होनो मैगं थाइगंफोरखौहाय मैगं थाइगं जेरै मैगं थाइगं माने फिथाइ सामथाइ हानाय जेरै फान्थाव बायदिसिना बिदिनो थाइखाफोरखौ हानायफोरखौ जोंहा मा सारनाय जायो ओमफ्राय बेबायदिनो बैसागु टाइमावहाय जोंहा मा होनो मोसौफोरखौहाय लावथिं बुनो मोना आरो लावथिं बुनाय जाया जोंनि बर' समाजाव बावहाय रायदों दों फोर जों रायदोंनि बिलाइ जाबस्रिंफोरनि बिलाइफोरजों मा बुनाय जायो आरो रोना जोंहा बैसागु समावहाय आरो जोंहा बैसागु टाइमावहाय मा बर'फोरा गासिबो गावनि माखासे हारियारि गाननाय जोमनायखौ गाननानै बैसागु बोथोराव ओंखारनाय जायो जेरै बर' फोरनि गानग्रा जोमग्रा होनोबा दख'ना गामसा आर'नाइ जोमग्रा बायदिफ्रानो गाहाय आरो बैफोरखौ गाननानै बै बैसागुआवहाय बर'फोरा मा सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै दामनानै मा होनो खाम जथा दामनानै मोसानाय जायो आरो आरो जोंहा मा बैसागुनि टाइमावहाय बयनिबो मा बर' गामियावहाय बयनिबो न'खर न'खर हाबनानै मा मा होनो मागिनाय जायो आरो बैसागु टाइमाव जों जोंहा बर'नि न'खरफोरावहाय फिथा सिथाव लारु साहा बायदि मोनजानाय जायो आरो बेैफोरो गासिबो माइरंनिफ्राय बानायनाय फिथा गोजा आरो नोंगो ना नङा नोंथां औ आरो बिनि अनगायैबो जेरै लोंग्रा होनोब्ला दा जोंहा मा जुमाय फोरनि बेलायावहाय जेरै माइब्रानि माथानि जुमाय गोरान बैफोरानो माने गाहाय आरो नोंगौ ना नङा नोंथां
नंगौ नंगौ थिगखौनो बुंदो औ खोनादों
आरो बिनि अनगायैबो जोंहा माखासे गोबां दंबावो आरोना बैसागु बुङोब्ला जोंहा बैसागुनि टाइमावहाय फार्स्टावहाय मा होनो बोराय बुरिफ्रा मोसा लायो। बिनि उनावहाय गथ' गथ' नाथाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोसानाय जायो आरो आरो बै मोसानायाव मोननाय फैसाजों फैसाजोंनो जोंहा मोनसे मा होनो फांसन बायदि खुङो आरो जायखौ जों बैसागु मेला होननानै बुङो। बै बैसागु मेलायावहाय माने गामिनि सुबुंफ्रा साफ्रोमबो मा गाव गावनि रोंगौथिफोरखौहाय दिन्थिफुंनाय जायो एबा देखायनाय जायो आरो गोदो गोदाय आरो आथिखाल मुगानि बैसागुआथ जों गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय गोदो गोदायनि समाव बांसिन बैसागुनि समावहाय बर' बोराय बुरै सेंग्रा सिख्लाफ्रा दख'ना गामसा गाननानै थायोमोन आरो अ बिदिबा नोंथां जों जाबाय बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै नोंथां नोंथांजों रायलायना जोबद गोजोननाय मोनबाय दे बिदिबा